हेल' हेल' नोंथांजों दसे सम रायज्लायनो हागोन हागोन ना
औ हागोन नों
हेल', अ ओ होमबा जोंङो मैगं नि गोनांथि एबा जोंहा मैगंनि खौ माब्रै ओ आथाखा आथिखालाव माब्रै मैगंखौ गोनांथि जादों बेखौ एसे सावरायलायनोसै नामा जोङो
औ सावरायजागोन नोंथां
आथिखालाव मैगंनि गोनांथिया माबायदि जानानै फैदों आरो ओ जोंहा मैगं गायनानै माबायदि मुलाम्फा मोनदों एखौ खोन्थानो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां। ओ मैगंनि गोनांथि होनोबा जोंनो गोबां गोनांथियानो जोंनो जोङो गुबुन हारिनिफोरनि फा बेलेग ओनसोलनिफ्राय लाबोना हा हाथाय बाजाराव फानफैनाय मैगंखौसो जाया होमबा नोंथां जोङो
औ औ औ
औ बिदि बिनि खायनो जोङो न'फोरावनो गायनानै जायोबा मोजां जायो मानो होनोबा ओ ओ हाथाय बाजारनिखौ बायनानै जायोबा जोंहा गोबां बेराम जानायखौ नुनो मोनो मोनोबा मेगन खोमानि थाखायबो एसे प्रब्लेम जानायखौ नुनो मोनो
औ नोंथां
औ गुबुन हारिया ओ आबाद मावनाय मैगंफोराव गोबां हासार होनाय जायो बा मेडिसिन होनाय जायो जोङो बेफोरखौ जोङो मैगं गोथांफोरखौ लाबोना दोनफैयोबा जोङो बेखौ सानसे दोनबानो ओ सेवलां जोबो बो आरो अब्ला मिथिखादो नोंथाङा बे मैगंआ हार होनाय बा ओ मदिसिन सिन बारा होनाय आरो नोंथां
औ
ओ बिनिखायनो जों औ बुंनो हागोन नोंथां
जोंहा अब्ला ओ मैगं गायनानै माबायदि मुलाम्फा जायो एब्ला अब जोङो मैगंखौ माबोरै गायबा मुलाम्फा जागोन नोंथाङा एसे फोर फोरमायनो हागोन नामा?
औ जोङो जेरै मेसें बोथोराव होनोब्ला जोंहा आलु आबादखौबो मावनो हायो यो आरो जोंहा बिनिफ्राय दंबावो सबाय बेसर बेफोरखौबो जोङो आबाद मावनानै जानो हायो आरो जोंहा ओ आलुखौ होनोबा जों गोबांङानो आलुखौ जायोबा आलुखौनो साबसिन मोनो गोबां ओंख्रिफोरावनो जोङो आ लुखौ होदेरनांगौ जायो नङा होमबा नोंथां
औ
औ बिनिखायनो जोङो आलु आबादखौ गायोबा एसे बांसिन मुलाम्फाखौ जानाय नु नुनो मोनो आरो आरो जोङो सबायखौबो जोङो आबाद मावनानै ओ बांसिनानो मुलाम्फा जायो मानो होनोबा जोङो ओ बर' बर' हारियावहाय मोनसे सबाय सबायजों दाउ बेफोरखौबो गोथाव मोनो नालाय बिनिखायनो जोङो। सबाइ आबादखौबो बनानै जोङो हाथाय बाजार बा बेफोरबायदिनो फानहैनो हायो आरो नोंथां।
औ
आरो बिनि उनाव जोङो बेसरखौबो जोङो आबाद मावनानै खोब मुलाम्फा जानायखौ नुनो मोनो मानो मानो होनोबा जोङो बेसरखौ ओ गोरलै समावबो जोङो फुनानै बा बेफोरबायदिनो मुथा मुथा खानानै जोंङो हाथाइ बाजार सेन्टार फोराव जोङो फानहैनानै रां आरजिनो हायो।
औ
आरो बिनिफाय बेसरा जाहैबाय बेसरा जेब्ला बेगरा रागोन बे बेगर बेगरखौ जोङो फुनानै मारा होनानै ओ साफा सुनानै फोराननानै जोंङो बेखौ थाव फेरेदनोबो हायो आरो नोंथां।
औ औ
ओ जेखौ जोङो थाव गोथां ओ बेलेग हारिया बानायनाय बा बेलेगफोरनिफ्राय ला लाबोनानै हाथाय बाजाराव फानफैनाय थावखौसो जायो।
औ।
बिनिखायनो जोङो लकेल बानायनाय बेसरनि थावखौ जायोबा जोंहा बारा बेमार आजारबो जानायखौ जोङो नुनो मोना आरो जोङो गेसबो जानायखौ ओ नुनो मोना आरो।
उ।
आरो जोङो दैलां बोथोराव होनोबा जोङो जिंखा बहल बेफोर मैगंखौबो आबाद मावनानै खोब न'खर सलायनाय बा बेफोरबाय बे बायदिनो गथ' गथाय फोरोंनायखौ जोङो नुनो मोनो नोंथां।
औ औ। अब्ला ओ उ औ बुंलाय नोंथां।
जेरै सबाय बिमाफोराबो जोंहा जोगोनार खुमब्रा लाव बेफोरबो जों ओ दैज्लां बोथोरावबो जायो लावा बांसिन मेसें बोथोराव बांसिन जायो आरो साबसिन जायो आरो।
औ।
नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदि आबाद मावनानै जानायखौ नुनो मोनो नामा नोंथां?
औ जोंनि गैयाथ' फ्रायानो ओ हाजो एरिया नालाय अब्ला बेफोरो मैगंफोरखौ गायनो जोबोद सुबिदा मोननाय जायो आरो माने एसे गोरान टाइपनि नालाय हाया। औ सिदेमाबो नि गोरकन टाइपनिबो नालाय अब्ला जोंनि जायगायावहाय बुहुत मोजां ओ मैगंनि खेथि जायो आरो जों जेरैहाय ओ जोंहा मेसें बोथोरावहाय बान्दा कबि अल कबि गासैखौबो जोङो गायनो हायो ओ। जेरैहाय लाइ लाफा मुला बेसर। गासैखौबो गायनानै जोङो निजे न'आवनो गायनानै जोङो मोजां पियर मैगंखौ मोनजायो आरो जेनेबा नोङो एक्स्रा फाननानैबो लानो हायो आरो। नों फाननो गोसोबा आरो
औ।
औ।
ओ जोंनि ओ बुंनो हागोन नोंथां।
औ औ मैगं गायनो थाखाय जोंहा मा मा गोनांथि जायो नोंथाङा ऐसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ ओ गोनांथि होनोबा जोङो
मैगं गायनो थाखाय जोंनो मोनसे ओ बारि बा दुब्लिनि गोनांथि नं नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ।
बेनिफ्राय जोङो मोसौजों एवो बा ट्रेक टरफोरजों एवो बेफोरजों एवनानै लाग्रोनांगौ जायो आरो जोङो बेफोरबायदि बेफोर बादि एवाबाबो जुदि नोङो नोंथाङा लाइ लाफा बा मैथाफोर खौ फोनोब्ला फाथोफोरखौ फोनोब्ला ओ ओम खदालजों जावग्लिनानैबाबो जोङो फोनो हायो आरो।
औ।
औ बिनिफ्राय जोङो ओ गोबोरखि हासारफोरखौ खौ होयोबा बांसिन मैगं थाइगंखौहाय बांसिन मोजां जानायखौ जोङो नुनो मोनो।
औ।
जोङो गामि ओनसोलावहाय बारा हासारफोर बा मेडिसिनफोर होनानै बांद्राय आबाद मावनायखौ नुनो मोना आरो नोंथां
औ अब्ला नोंथाङा ओ गोदोनि दिनावहाय माब्रै मैगं आबाद मावोमोन दानि दिनाव हाय माबायदि मैगं आबाद मावनाय जायो माबायदि दिफारेनस जाखो गोदोनिजों आरो दानिजों नोंथाङा एसे बेखेवना खिन्थानो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां ओ गोदो दोहाय आबै आबौआ होनोब्ला गोदो बेफोरबायदि बांद्राय आबाद मावनायखौ जोङो खोनानो मोनाखै दानि जुगावथ' गोबाङानो गोबां रोखोमनि आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरो
औ
ओ गोदोनि आ गोदोनिफ्राय दा दानि गोदान मुगाया गोबां सोलायबोबाय
औ
ओ गोदोथ' आबै आबौआ बेफोरबायदिनो खालजों खदालजों बा मोसौजों जों हालएवनानै गायोमोन आरो दानि जुगाव बांसिनानो ट्रेक्टर फोरजोंसो एवनानै मैगंनि आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो
दानि जुगावहाय औ औ दे नोंथां
ओ गोदो गोदोनि जुगावहाय एसे बांसिन जोगोनार फि फिथाइ बा खुमब्रा फिथाइखौ बांसिन जायोमोन होननाय खोनादों आरो दानि जुगाव बे बेफोर फिथाइखौ बांद्राय मोजां जाबो गोदोनि बायदि बांद्राय जाला होनाय खौ खोनानो मोनो आरो नोंथां
अब्ला गोदोनिजों दानिजों बुहुत दिडिफारेन्स जाबाय नङा होमबा नोंथां खोनादोंना नोंथां ओ गोदोनिजों दानिजों बहुद दिफारेन्स जाबाय नङा होमबा औ दायो होमबा ओ दायो होम औ दायो होनब्ला जोङो ओ मैगंआवहाय बहुत मेडिसिन होनाय जायो नङा होमबा ओ मेसेंनिखौबो दैज्लाङाव दिरुनो दैज्लांनि खौबो मेसेङाव दुरुो नङा होमबा बेनिखायनो जोंनिया हाय बांसिनानो उम बेमार आजार गासिबो जानो चान्स थाबाय नङा होमबा नोंथां
औ औ
ओंखायनो जोङो आजिखालियाव आजिखालिनि जुगावहाय गावबागाव न'आव ओ एसे एनै मैगं खेथि खालामनानैबाबो गोबोर हासारजों मैगं खेथि खालामनानैबाबो माने न'आवनो गायना जानांगौ बौ आरो नङा होमबा
औ नोंथां थारैनो
उम दानि जुगाव माने मेडिसिना बारा जाबाय हाय बिनिखायनो बेमार आजारा जोबनो थांला आरो मैगंनिफ्राय
औ औ
औ अब्ला नोंथाङा ओ माब नोंथांमोननिखाय माब्लाबाफोर ओ सोरबाफोर मैगं आबाद मावनानै सोरबाफोर बुहुत माने देभलप जादों एबा मुलाम्फा जादों जों बेफोरबायदि दंमोन नामा
औ जोंनि ओनसोलावहाय बां फ्रायानो ओ बेफोरबायदिनो एसे बोरि बोरि जायगानियाहाय बोरि गामिनियाहाय एसे आ आबाद मावनायखौ ओ बेफोरबायदिनो गोरान आबाद मावनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो न'खर सुं थानायाव बा गथ' गथायाइ फोरोंनायखौ जोंङो
औ औ
ओ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो अ नोंथां होमबा जोंनि समाबो जाना फैबाय नङा होमबा
औ दे औ
औ ओ जोंनि मैगंनि सावराय ओ
मैगं ओ जोंहा मैगं गायनायाव जोंहा मा मा मुलाम्फा जायो बेखौ सावरायनानै नोंथां गोजोननाय थाबाय ओह औ
औ दे बिदिब्ला नोंथां औ
औ